ना?
खोनादों नोंथां।
दे गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम ओहोहोम। ओ मा खालामबाय थादों नोंथां?
आंथ' दा दं ओरैनो जिरायनानै।
अ इनिफ्राय जानाय लोंनाय जाबाय?
औ औ जानाय लोंनाय जाबाय।
ओमफ्राय ओ जाखांबाय जोंबो जाखांबाय जाखां खांनानैै जिरायबाय थादों नै बोथोराबो दिनै एसे दोमैलुलुनो मोजांखाय गरमबो नङा गुसुबो नङा। नोंसिनिथिं माबायदि बोथोरफोरा?
जोंनिथिंबो बिदिनो दा दोमैलुलु जानानै दं आरोना।
अ दे अब्ला नोंथांखौ लोगो मोननानै हामबाय होनदों नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना बेनोमोन जे मोनसे आयदा लाना सावरायनो सान्दोंमोन बे समाव नोंथांआ सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ बे आयडायानो जाबाय न'खर न'खरनि सायाव गुसुङै जोङो सावरायनो अब्ला। गिबियावनो आं नोंथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनो सानबाय। न'खरनि बागै दे।
औ जोंनिया न'खर होनना बुङोब्लाथ' जोंनिया न'खराव जेनेबा गोबां मानसि थायो जेरै जोंनिया आबै आबौ बौ आदा बाजै नङाब्ला जेनेबा फंबाय बिनानावमोन बिमा बिफा बिदिनो आरो ना मोनसे न'खर खर जानोबा जोंहा जेनेबा जोंहा बिमा बिफा फिसा फिसौ आबै आबौ बिदि थायो आरोना जोंना न'खराव। बेनि अनगायैबो बो जोंहा न'खरखौ न'खरखौ सालायनो थाखाय जोङो गोबां जेनेबा हाजिरा खामला बा सोरबा सोरबि जोंनिया साख्रि मावनानै न'खरखौ सालायो। बेनि अनगायैबो सोरबा सोरबि जोंनिया आबाद मावनानै नखर सालायो नङा होमबा नोंथां।
ओ नंगौ नंगौ।
औ जेनेबा जोंनिया न'खर होननाय लोगो लोगो जोंनिया न'खरखौ जोङो न'खराव जोंनिया बिदि जेनेबा गोबां मानसि थायो बेखौथ' मिथिखायो। नाथाय जों न'खरखौ मारै सालायलाङो बिसो जोंनिया दा न'खरखौ जोङो सालायलांनो थाखाय जोंनियाथ' गुबैयै दा जोंनि गोबां मानसिफोरानो जोंनिया आबाद मावनानैनो न'खरखौ सालायो नङा होमबा गासैनियावबो जेनेबा साख्रि बाख्रि थाया नालाय गासैबो साख्रि बाख्रि मोनग'लाङा बेनि जाहोनाव जोंनि गोबां मानसियानो आबादखौनो मावो जेनेबा जोंनियाथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव जोंनिया गोबां मानसिफोरानो माइ आबादखौनो मावो नङा होमबा नोंथां? औ जेनेबा माइ आबादखौ मावनानैनो जोंनिया जोंनि बर' सुबुंफोरा बा बेलेग हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि माइ आबादखौ मावनानै जोंनि आसाम ओनसोलाव माइ आबादखौ मावनानै न'खरखौ सालायो बेनि अनगायैबो सोरबा सोरबि जेनेबा बेफार फालांगि खालामनानैबो न'खरखौ सालायो आरो बिदिनो गोबां सोरबा सोर बे फार्म बानायनानै न'खरखौ सालायो सोरबा सोरबि आरो बेनि अनगायैबो जेरै बागान बिफां लाइफांनि जेनेबा गोबां राहा दं आर ना सोरबा सोरबि गला दखान होनानै न'खरखौ सालायो नङा होमबा नोंथाङा
ओ नंगौ नंगौ।
औ नोंथांनावबो बिदिनो न'खरफोरनि माबाफोर रोंगौथि दंबावो नामा नोंथां?
हागोन फंनैसो बुंनो हागोन आंहाबो इमान गोथौ बेबायदि मोनदांसुनाय एबा अबिगथा गैया अब्लाबो नाथाय थादों बेबायदि सावरायनो थाखाय गोसो जाबाय नोंगौ थारैनो न'खर होनो थाङोबा जेरै नोंथाङा होनलांबाय बावैसो गथ' गथाइ बिमा बिफा बिबै बिबौ थानाय मोनसे माबाखौनो नख खर होननानै बुंनो हायो नंगना नङा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
आरो न'खर जानानै जोंनिया बुंनो थाङोब्ला जोंनि मन बर'फ्राथ' बांसिन बेबायदिनो आबाद मावनायनि यावनो सोनारनानै न'खर खुङो। आरो बांसिन बेबायदि जोंनि बर'फ्राथ' मा होनो गुबुनफोरबायदि बेबायदि दैजो मा होनो एसे एला हादोंथ' जों सोलिनो हाखाया मानो होनबा आबादजोंनो जोङो सोलिबोखानाय मानसि
औ
बेफोर गासैबो सैथो अब्लाबो आंबो फंनैसो होनानो सानबाय नोंथांदों बेबायदि सावरायनायनि सायाव जोङो न'खर होननानै बुंनो थाङोबाथ'
औ
नख'रानो जोंनि थाखाय सेथि नंगौना नङा?
नंगौ नों
न'खरानो जोंनि सेथि आरो जेरै नोंथाङा होनलांबाय मोनसे नोंथांनि होननाय गासैयावबो मोनसे मा होनो न'खरनि मोनसे रंजानाय खौसेथिया नुजायो मानो होनबा जुदि न'खराव अनलायनाय थ' नाथाय बिबौ बैबै बिमा बिफानि सायाव जुदि खौसेथिया थाबासो मोन मोनसे मा होनो गोगोम न'खर होननानै जोङो बुंनो हायो
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
आरो जोंनि बेबायदि न'खरफोरफोरखौ जोङो गोगोमै लाखिनो थाखैबा जोङो बेबायदि न'खराव मा अनलायनाया थानांगोन
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां
आरो बेबायदिनो गुरै जालायनाया थानांगोन मानो होनबा गोबाङावनो जोङो मिथिनो हायो जुदिहे मोनसे न'खरा बेबायदिनो बिबै बौ थायो गथ'फोर थायो बिमा बिफा थायो नाथाय अब्लाबो बे न'खरा गोबां समावनो मा होनो न'खर बायदि जानानै थाया मानो होनबा अनलायनाय गैयैनि जाहोनाव आरो मानिलायनाय गैयैनि जाहोनाव आरो बुजिलायनाय गैयिनि जाहोनाव मा बांसिनानो न'खर बायदि थालाङा आरो गोबां समावनो न'खरा बेसांखिनिया गैयिनि थाखाय मा जायो न'खरा सिलिंखार जालाङो आरो गोबां समावनो जों नुनो मोनो न'खर होनबा मोनसे मा होनो रु इउनिटि खरा नाथाय मा गोबां समावनो न'खराव बेबायदि जों नुनो मोनो गोबां न'खरफोरावनो पेरेन्टसफोरा मा होनो गावगायनि न' खरनि मुरबबि हिसाबै न'खरनि गारजेन हिसाबै पेरेन्टसफोरा गोबां समावनो मा गथ' गथायनि सायाव गावगायनि वाइफनि सायाव मा बेबायदिनो
औ
एगजामपोल जानो हायैनि जाहोनाव
औ
बे न'खरखो सिलिंखार जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो बिथिनि फ्रायनो गोबां बेबायदि माखासे जानाय लोंनाय आखलफोर खौ नुबोनानै जानाय लोंनाय हुदाफोरखो नुनानै आरो बिमा फिफानि बेबायदि गोरा-गोरा राफ बेबायदि वार्डस फोरखो बाथ्राफोर खो रागा जोंनायफोरखो नुनानै गथ'फ्रा गोबां समाव नो मा उन्दै समाव सोलोङो आरो सोलोंनानै बिसोरबो बिमा फिफानि बेबायदि आखलफोरखौ नुनानो देरनायजों लोगोसे समजों लोगोसे बिसोरबो देहा गोहो बोलोआव रालाङो देरलाङो आरो बै समाव मा जालाङो बिसोरबो उन्दै समाव नुबोनायखाय
औ
सोरबो बेबायदिनो मिथिनानै बुजिनानै बिसोरबो मा जायो बेबायदिनो रागा जोंग्रा खोथा मानियि जाग्रा बेबायदिनो निसा मुवा जानाय लोंनाय बुस्थुफोरखो बाहायग्रा बेबायदिखो जों नुनो मोनो
नोंगौ
बिनिखायनो न'खर होननानै बुंनो थाङोबा जोंनि न'खरा अराय सम मोनसे इउनिटियाव थानांगौ आरो इउनिटियाव थानायनि गेजेरजोंसो माने मोनसे न'खर होननानै बुंनो हायो आरो जेनेबा बिदिन्थि सुरुपै बिदिन्थि सुरुपै जेनेबा मोनसे न' खराव नोंथाङा होनलांबाय बिबै बिबौ गथ' गथाय थायो नाथाय गथ' ग' थाय दोंमोनब्लाबो जुदि गथ' गथाय बिमा बिफाजों थाफायाबा आरो बिमा फिफायाबो गथ'फोरजों जुदि गोरोबाबा बिबै बिबौआबो जुदि बिमा फिफा फिसौला फिसौजो फोरजों गोरोबाबा बेखो जों न'खर होननानै बुंनो हाया मानो होमबा न'खर होननोबा दा बेफोर गासैदोंबो मा होनो अनलायनानै गोरोबना थांगोन आरो मानिलायनाया थानांगोन आरो खिनिखौ लाबोनो थाखायबा बेसेबां खिनिखौ लाबोनो थाखायबा मा न'खरनि जिहेथु गारजेन पेरेन्टसफोर बिमा बिफा बेफोरो मा मेन रलखौ लानांगोन आरो जेरै खोथा बाथ्रायाव हदायबो बेबायदि गुरै सोद्रोम जानाय आरो अननायजों बेबायदि माखासे जानाय लोंनाय मुवा फोरखो माने गोजानाव लाखिनाय
औ
आरो बेबायदिनो रागा जोंनायफोरफोरखौ गोजानाव लाखिनाय बेफोरफोरखौ मा गिबिसिनथ्रावनो न'खरनि गार जेन्ट हिसाबै मावनांगोन आरो मावनायनि गेजेरजों सो गाव गावनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो बिसोर मा जेब्ला बिसोर गारजेन जागोन बिसोरबो न'खर जागोन न'खरनि रलखौ बिसोरबो लाहैनो गोनां जागोन सानसे समाव मानो होन
औ नंगौ नंगौ
फोराबो बेबायदि गथ'फोरै उन्दै बैसोनो थाबाय थाया बिसोरबो जेब्ला देरगोन सानसे समाव बिसोरबो न'खर न'खरनि बिबान गिलिर बिबानखौ रुजुनो गोनां जागोन गथ' गथ'फोरा अब्ला बै समाव गथ'फोरा फोराबो मा बिमा बिफाफोरनि बेबायदि मोजां आखल आखु दैदेनबोनाय अनबोनायखौ नुनानै मा गथ'फोराबो सासे मोजां बेबायदि गारजेन आरो न'खर बेंग्रा आरो बेबायदि न'खरखो दायथ' लानानै माव लांनो हाग्रा जागोन होननानै आं सानो आरो बे समाव जोंहा समा दंबावो नोंथाङाबो आरो फंनैसो होनबावनो हागोन बे समाव होनो सानोबादे
जेनेबा नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङै फोरमायबाय जेनेबा जोंनिया नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जेनेबा जोंनिया गथ'फोरा जेनेबा जोंनो जेनेबा बिमा बिफाफोरनिफ्रायनो सोलोङो जेनेबा बिमा बिफाफोरा जा फल देखायो बेखौनो सोलोङो नङा होमबा नों
ओम नंगौ नंगौ
ओ ओम जेनेबा बिसोरो जों बिसोरो जेनेबा गावसोरनि फिसालाफोरनि सिगाङाव जेनेबा गाज्रि हाबा बा जौ लोंना जेनेबा माबाफोर गाज्रि हाबा मावना दिन्थिब्ला बे बिसोरबो बेखौनो सोलोंगोन नङा होमबा नोंथां
उम नंगौ नंगौ
जों हागौमानि जेनेबा जोंनि जेनेबा बिसोरनि न'खर जानो थाखाय बेफोर जोङो गथ' गथायफोरखौ मोजां सोलोंथाइ नांगोन मोजां खामानि मावनायखौ देखायनांगोन अब्लासो जोंनिया बिसोरबो जेनबा बिसोरबो जेब्ला मोनसे समाव न'खर सोलिनांगोन अब्ला बेसोरखौ मोजाङै साहालायलांनो हायो जाहाथे जाहाथे बेयावबो जेनेबा अनलायनाय गैयै थासारिया सोमजिया बेनि थाखाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो बेसोरखौबो जेनेबा सोलोंहोलांनांगोन आरो ना जेनेबा जेनेबा बिबादि खालामनांगोन बिदि खालामब्ला मोजां जागोन बिदि सोलोंथाइ होलांनांगोन बिसोरखौबो अब्लासो बिसोर जेनेबा देरब्ला जेनेबा बिसोरबो मोजां अनलायनाय मोनसे न'खर दानो हागोन आरो ना नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
अ नोंथाङा ज' जोबोद मोजाङै फोरमायलांबाय न'खरनि बागै जोंनिया दा समबाबो थौथ'बाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा
दे नोंथां दे नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय आरो बेबायदिनो उनफोरावबो मोनसे मोजां आयदाफोर लाना सावराय मोनबावगोनना आसा थाबाय दे हामबायसै।